औ नोंथां।
खोनादों नोंथां?
खोनादों ना औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओ दा आङो
आंबो खोनाबाय।
ओ नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथां ओ जोङो सानजों मोनसे आयदायावनो सावरायलायो अ नोंथां। दा जोङो ओ एसे मैहुर खालामनाय सायाव सावरायलायसै नामा नोंथां? हागोन ना?
जायो जायो नोंथां हायो बिराद मोजां आयदा बियो। औ।
दा नोंथाङानो जागायजेनदों नामा?
मैहुर खालामनायनि सायाव ना। औ एखेबारे जोबोद मोजां आयदा बियो मैहुर खालामनानै बुङोब्ला जोङो गोदोहाय आ आबौमोनखौहाय बांसिन गोसोआव फैयो आरोना। मैहुर खालामनायनाय
औ नोंथां नंगौ।
फैनाय लोगो लोगो मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला जों बाय दि जेसेबां बैसोनि समाननि मानसि दङ बिसोर उन्दै उन्दै समावहाय गोद दो जों नुबोदोंमोन। गोदोनि सेंग्राफोरा बा जोंनि बिफा जानायफोरा एख के बोरला लानानै बा बाथुल लानानै हाग्रायाव थांनानै ओ बिदिनो फलान फलान बायदि जानानै सिखार खालामनो थाङोमोन आरोना हाग्रायावहाय। औवाबारि सिङावहाय थांनानै बिदिनो एन्जरफोर गावैयोमोन। बेबायदिनो दाउथुफोर गावहैयोमोन। बिदिनो गोबां फिसा बिला जुनादफोरखौ हमोमोन आरोना। मानो होनना बुङोब्ला जोंथ' अ बे। ट्राइबेल हारिफ्रा बेबायदिनो नालाय हाग्रायाव थानाय। बे फिसा बिला एम्फौ एनलाफोरखौ जानानै मोजां मोनो। ओम बेजोंनो बिसोरो सोरजिलाङो जिउखौ। दा बेबायदिखौ नुहुरो आरो जों मैहुर होननाय लोगो लोगो। आरो मैहुर खालामनाय हुदाया ओ बर' हारिनि गेजेर राव गोदोनिफ्राय मोनसे ओ सिनायथि बायदिसो आरोना बुंनो थाङोब्ला। मानो होनना बुङोब्ला गोदो बैसागु सम फैयोब्ला बर' हारिया मा खालामो। मोन बैसागु बोथोराव ओ बेदर जानो थाखाय हाग्रायाव । ज' ज' थांनानै गामिनि एखेबारे ओ हौवा मानसिफोरा बिदिनो मैहुर खालामनो थाङोमोन आरो फलान खालामनो हाग्रायावहाय। बिसोरो बेबायदिनो हाग्रायाव थानाय मै अमा एन्जर सेसा बेफोरखौहाय ज' ज' थांनानै ओ जानो थाखाय हमनानै लाबोयोमोन आरो बै बैसागु बोथोरनि सानसे साननि सिगां । बेबायदिनो बिसोर बुथुमनानै ज' जानानै बे बैसागु फोरबोआव जालायलायनाय दङमोन आरो बेफोरखौ बुंनो थाङोब्ला बे दोरोङारि माखासे खान्थिफोर जाहैबाय खान्थि नङाब्लाबो बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ बर' हारिनि नागारनो हायै बाहागो बायदि आरो बे मैहुर खालामनाया नङा होमबा नोंथां? औ बेल' नङा जेनेब बा मैहुर खालामनाया ओ बुंनो थाङोब्ला। दानि जुगाव एसे खम जादोंब्लाबो गोदोनि दिनावहाय जे दंमोन बेबायदि खान्थियैनो दाब बो एफा एइफा जोङो गुबुन गुबुन ओनसोलफ्रावहाय दासिमबो नुनो मोनो। जेरै दासिमबो गोबां ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा हाग्रायाव थांनानै दाउ गावनाय बा एन्जर होनाय एन्जर गावहैनाय। बेफोरबादि दावसिन दाउला नागिरनानै जालाबायनायखौ जों नुनो मोनो आरो दाबो मानोना मैहुर खालामनाया बे ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे आाखुथाय जाखाबाय नालाय। बेखायनो बिसोरो बे हाबाखा बे हाबाखौ खौ मावनानै गावनि मिथिंगायाव थानाय ओ माखासे जाथावना बुस्थुफोरखौ जानो मोजां मोननायखाय बिसोर खालामनानै जायो आरो। दा मैहुर खालामनाया बेखायनो एखेबारे ट्राइबेलफोरनि जिउआवहाय नागारनो हाथारै मोनसे हाबाफारि होननानै जोङो बुंबाबो गाज्रिथ जाद्रायनाय नङा आरोना।
थां नांगौ
औ दा नोंथाङाबो मैहुर खालामनायनि सायावहाय माबाफोर एसे गोथौयै मिथियोब्ला फोरमायनानै होलायदो नामा आंनोबो। आंबो एसे मिथिनो लुबैबाय मोन
औ हागोन जोंनि जेनाखि बर' माहारि आं मैहुरखौ खालामो नाथाय गोबां खम जालांबाय। अ नोंथां हेल' खोनादोंना नोंथां? हेल'